औ ओं
नोंथाङा मा खालामदों?
आङो जिरायनानै दं नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा आंजों दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
औ दे बिदिबा होमबा जोङो मोनसे ओ टपिकनि बागै रायलायनोसै बे टपिकआनो जाहैबाय जोंना ओ दोरोङारि संनाय खावनायनि जोंनि बर'फोरनि
औ-औ जागोन नोंथां
औ बिदिबा ओ दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंबाथ' जोंना खारै ओंख्रियानो मेन नङा होनबा? बेनिखायनो जोङो बे खारै ओंख्रियाव जोंना नार्जिजों नारजि अमा बेदर आरो अनलाजों दाउजों साम'जों सबायानो जोंना मेनखा बेनिखायनो आं नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन बे सोंथियानो जाहैबाय बे सोंथियानो जाहैबाय जोंना ओ अनलाजों दाउजों जोङो बयबो जाखायो नङा होमबा बेनिखायनो बे अनलाजों दाउजों माबायदि सङो बेनि बागै नोंसा नोंथाङा एसे फोरमायनो हायोबा मोजां जागोन नङा होमबा बिदिबा नोंथाङा अनला आरो दाउखौ माबायदि सङो बेनि बागै एसे फोरमायलां नो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां आङो आंनिफ्राय आं जा मोनथियो एबा जोंनि न'खराव माबायदि अनलाजों दाउ ओंख्रिखौ सङो बेनि बागै नोंथांनो सोंनो खोन्थानो थाखाय ओ आङो सानदों ओ जो दा अनलाजों दाउ ओंख्रिखौथ' खारैजों संनाय जायो नाथाय गिबियावनो अनलाजों दाउ ओंख्रि संनो थाखाय माखासे ओ माबानि ओ गोनांथि जायो जेनेबा अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय ओ माइरं नि गोनां जायो माइरंखौहाय सिगाङावनो ओ सोमना लानानै बेखौ गुरै जाब्ला देनानै लाना गुन्दै खालामना ला नाय जायो अन गुन्दै होन्नानै बुङो ओ बे अन गुन्दै खौ देग्रोना लाग्रोनानै बेनि उनावहाय जोङो दाउखौबो गोदाना लानानै बेदरखौहाय ओ एवनानै लाग्रोनाय जायो बे एवना लानायाव बिदिनो गुबुन गुबुन बेदरफोरखौ माबायदि एवो बेफोरबायदिनो थावआवहाय पियास बानलु बायदिसिना होनानै सामब्राम गुफुर बेफोरखौ होनानै एवनानै लाग्रोनाय जायो आरो एवना लाखांनानै ओ रो बेखौ दोन्थ'नानै बेनि उनावहाय ओ गुबुन फारसे अनखौ संनो थाखाय ओ सारायाव दैखौ होनानै गोदौग्रोनाय जायो गोदौ होबाय थानानै जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौवो बे समाव ओ अन-अन गुन्दैखौ बे गोदौनाय दैयाव गारसननानै होयो आरो मोनसे खोथाया गोसो होनो गोनांदि बे दोरोङारि ओंख्रि संनायाव एबा बे अन-अन दोरोङारि अनला ओंख्रिखौ संनायाव ओ अन गुन्दैखौ जानला मोनला गारना होयोब्ला ओ पेथर फेथर खायो अन गुन्दैया बेफोरबायदि जायोब्ला औ अनला ओ ओंख्रिया मोजां जाया आरो बेयो जाहैबाय बर'फोरनि ओ दोरोङारि अनला ओंख्रिखौ संनायनि मोनसे आयदा ओ बे समावहाय गोदौनाय समाव बे ग्लब ग्लब गोदौब्लासो बे अन गुन्दैखौ लासै लासै गारना होनानै ओ खादौ मोनसे बा गारबा मोनसे लानानै बेखौ एरना होबाय थानो नांगौ जाहाथे बे फेटरखाया अनलाया जे फेथरखाया बेनि थाखाय आरो बेनि उनाव मोजां ग्लब ग्लब गोदौ-गोदौबा संख्रि आरो खारैखौ होनाय जायो अनलायाव बेनि उनाव मोजाङै गोदौ-गोदौनायनि गोदौबा ओ एवना लाखानाय दाउ बेदरखौ बे गो-गोदौनाय अनलायाव गारसननानै होनाय जायो बेनि उनाव अनला ओंख्रिखौ जबजासिम ओ संबाय थानाय जायो। जेब्ला बेखौ जबो संख्रि बायदिखौ साखिनानै जुदि संख्रिफोरा नांबावगौबा होदेरबावनानै बेखौ जबहोनानै बेखौ खांनाय जायो अब्लानो अनला ओंख्रि संनाया आबुङै जाबाय होननानै साननानै लानाय जायो।
औ
बिदिब्ला आङो नोंथांनियाव दोरोङारि ओंख्रि नि सोमोन्दै मोनसे सोंथि साननो सानदों सोंनो सानदों।
औ सोंजायो नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो नोंनियाव मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि सोंनि। बे ओंख्रियानो जाहैबाय नों दहायसो मख'लांनाय ओंख्रि जे अमाजों ओ-ओ ओ नारजि अमाजों नारजि ओंख्रियाथ' जोंनिथिं नार्जि दोलो होननानै बुङो। बे अमाजों नारजि ओंख्रिया बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि। बेखौ बर'फोरा गोबाङानो मोजां मोनो आरो जायो। बेनि गेजेराव आंबो सासे बेखौ। बर'फोरा माबायदि मा रोखोमै सङो। बेखौ नोङो आंनो फोरमायहरनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां। नारजिजों अमा एबा नार्जि दोलो होननानै बुङोबा जोंनाथ' बयनिबो। फसन बयबो फसन जाखायो मोजां मोनखायो नङा होमबा। बयबो मोजां मोनो बेनिखायनो नारजि अमा होननानै बुङोबा जोंना। सिगांग्रो नारजिनि गोनांथि जायो। बे नारजिया जोंना सिगां बे नारजिखौ जोङो फाथोनिफ्राय मोनो बे। फाथोखौ जोङो दै। दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो दैज्लां बोथोराव जोङो बे फाथोखौ। फोना लानानै बिनिफ्राय बिलाइ ओंखारबा जेब्ला। बेखौ फाथोखौबो जोङो ओंख्रि संनानै बिजला ओंख्रि। संनानै जायो जानायखौ नुनो मोनो आरोखि। बिनिफ्राय जोङो बे फाथोआ देरोब्ला। नाथायहाय देरखांनायनि उनाव बे फाथोखौहाय खानानै खानानै फोजोबखांनायनि उनाव जेब्ला फाथोआ। रानानै देरो अब्ला बे फाथो बिलाइखौहाय जोङो। खानानै आलादायैहाय सानदुंङाव फोरानो आरोखि। फोराननानै जेब्ला फाथोआ रानो अब्ला बेखौहाय जोङो बुङो नारजि। बे नारजिखौहाय जोङो गोबाव समनि थाखायबो थिनानै दोनो दोननो हायो आरोखि बेखौहाय गोबाव सम थिना दोननानै। बो जायो आरोखि बिनिफ्राय जोङो बे नारजिखौ। जेब्ला नारजि ओंख्रि संनोब्लाथाय बे नारजिखौ सानसे सिगां ओ मा होनो बेखौहाय सायनानै बिनि थारा सारा बेखौ गारनानै साफा खालाम। नानै सोमनानै दोननानै लानाय जायो आरोखि बेनिफ्राय सोमखांनायनि उनावहाय बेखौ सोमना दोननानै जेब्ला जों संगोन बै दिनखालि बेखौहाय आरामनो सुनानै लाग्रोनाय जायो आरोखि सुखांनानै। बेखौहाय फारसे। अगदाबावहाय साराय गिदिरावहाय सोमनानै। दैजोंहाय ग्लब ग्लब गोदौ होनानै खारै होनानैहाय बेखौ रुनानै ला रुनाय जायो आरोखि रुनानै आरो बेखौ रुबाय मोनसान्दि बेलेग फारसेखैहाय बे अमा बेदरखौहाय जोंना मेजेमखौ लानायनाय जायो नालाय अमा बेदर मेजेमखौहाय जोङो मस्ला मस्लि होनानै थाव होनानै बेहाय थाव सेरनानैहाय अमा बेदरखौ एवनानै लाग्रोनाय जायो आरोखि एवनानैहाय जोङो बेहाय मा नांगौ मा नाङा मस्ला मस्लि ओ पियास सामब्राम फानलु हाइजें बायदिसिना बिनि अनगायैबो गोबां ओ मस्ला मस्लि होनानै थावनायनि थाखाय मोदोमनायनि थाखाय बेफोरबायदि अमा बेदरखौहाय जोङो एवदबनानै लाग्रोनाय जायो आरोखि। बिनि उनाव जोङो बैखौहाय जै ओ नारजि दोलो जोङो रुनानै लानायखौहाय ओ मा होनो बेखौ जेब्ला नार्जिया रुयो अब्लाहाय सागं लानानै बेखौ सानानै लानाय जायो आरोखि। मोजां साखांनायनि उनाव जेब्ला नार्जिया आराम गलिलाङो अब्लाहाय बे नार्जिखौ खांनानै लानानैहाय जे बै बे बेदर एवना लानाय बेदरखौहाय एवदबनायखौहाय बेहाय गारसननानैहाय बेखौ आराम मोनजासेहाय ओ मा होनो फोमोनना लानाय जायो आरोखि। फोमोननानै जेब्ला बेखौहाय मोननाय बायदि नुयो अब्लाहाय बेखौ संख्रि एसे साखिनानैहाय ओ जेब्ला संख्रि फानलु गासिबो नांजोबबाथाय बेखौ आराम फोमोननानैहाय बेफोरबायदि संनानै जानायखौ नुयो आरोखि। गुबुनथिंजाय माबायदि संनानै जायो बेखौथ' मिथिलिया। नाथाय दानि जुगाव मानसिफोरा समनि आंखालनि थाखाय बेखौ माने ए थाब जानायनि थाखायहाय कुकारावबो रुनानै रुदबनानै लायो थाब जाथों होननानै। रुनानै खारै एसे होनानैहा कुकाराव रुदबनानै जानायखौ बांसिनानो नुनो मोनसै आरोखि। नोंसिनिथिंजायहाय बे हो
बिदिब्ला ओम नार्जि ओंख्रि संनानै नार्जिजों अमा बेदरजों संनानै ओंख्रि संना जानायाव बर'फोरहा माने एसे सोलायनायबो फैबाय आरोना।
औ औ औ। बेखौ बांसिनानो नुनो मोनसै आरोखि। सम मानो होनोबा दानि जुगाव दानि मानसिफोराहाय समनि बुहुद आंखाल। मानो होनोबा जोङो ओ दानि जुगनि मानसिफोरा गावबा गाव खामानिखौ हो सोयो। गोदोनि बायदि न'आव थानानै बेफोरबायदि ओ एसेबां टाइम गैलिया आरोखि। समखौ मोननो थांलिया आरोखि बेनिखायनो।
औ।
दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन।
औ नोंथां बिदिब्ला जोङो दस दोन्थ'लायनोसै नामा?
औ दे बिदिबा।
दे बिदिब्ला दोन्थ'नाय जाबाय नोंथां।